हेल' औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा फ्रि दङ नामा दा?
औ नंगौ नोंथां फ्रियाव दंफैयो आं दा
आदसा माने आङो नोंजों माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायलायनो होननानै ए नोंखौ गोसोखांदोंमोन नालाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ दा आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामबाय आरो नोंथांनाव बे आयदायानो जाहैबाय दानि जे मुलुगा आबहावा गेबेरलांनाय माने आबहावाया माब्रै गेब्रेंखो माब्रै माब्रै बिदि गेब्रेंनो औ हाब आबहावा गुबुंले जानायनि सायावहाय एसे सावरायलायनो होननानै आङो सानदोंमोन आरो जिहेतु बे आयदाया सावरायनो गोनां गोबां दं नालाय
नंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो अब्ला नोंथाङा जागायग्रोनोसै मा दं नोंथाङा जाग्रोगोन
जायो जायो नोंथां आंनो सावरायग्रो दिनि माने जागायग्रोदिनि आरो दा जिहेथु जोंनि लानाय आयदायानो जाहैबाय आबहावा गुबुंले जानाय नङा होमबा नों थां बे आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जों मोनथिखायो जे जोंनि सोरगिदि थानाय ओ मिथिंगाजों लोगोसे इक'लजि जाय गोबां बिथिंजोंहाय गुबुंले जागासिनो दङ जेरै आं लानाय बार बे बारा जेरै एखेबारे मैला जाबाय जों बिदिनो बिनि अनगायैबो जों खोनाबाय थानाय सोदोब बे सोदोबफ्राबो दिनै गोबां खरासेनिफ्राय खर जालांबाय आरो बेबायदिनो गोबां दङ आबहावा गुबुंले होननानै बुङोब्ला बिदिनो खाथि खाला थानाय जोंनि आबहावायाव गोबां मोनामनाय गाज्रि गाज्रि बेसादफोर दंसै आरो दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला जोङो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुंनो हागोन
औ नंगौ नोंथां।
आबहावाया माब्रै गुबुंले जाखो होनना बुङोब्ला जोङो गमामाय थों जों डाइरेक्ट बुंनो हायो सुबुंनसे बिमा बांनायाय
औ नंथां नोंथां
बा सुबुं अनजिम बांनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मुलुगावहाय माखासे गोनां जा जानाय बेसादफोरा बारा जाबोबाय जेरै जा ग्रा आदार थांनानै थानायनि माखासे गोनांथि बेसादफोर गाननाय जोमनाय बे बिदिनो सानफ्रोमबो जिउआव सोलिनो थाखाय जोंनो नांनाय जानायनि अनगायैबो खांनानै थानायाव गोबां उ बेसादफोर बेफोर खौ जोंनो नांगौ जानायखौ बारा जाबोबाय आरो सुबुं अनजिमा जानायखाय दा बेफोरखौ जुदि सुफुंनो गोनां जायोबा बे गोनां जानाय बेसादफोरखौ जोङो मा खालाय नांगौ गोबां अनजिमायाव दिहुननोन गोनां जागोन नङा होमबा नोंथां ।
नंगौ नंगौ थारै नंगौ नोंथां ।
मानो होनना बुङोब्ला सुबुङा नों बांबायबा बे बांनाय सुबुं अनजिमानो बांद्राय आदार जाहोनो ब्ला जोङो आदारखौ बांसिनै दिहुननो गोनां जागोन नङा होमबा । जेरै माइ गायनाय बिदिनो जिखि जाया आबादफोरखौनो जों बांसिन दिहुननांगोन । नाथाय आबाद मावनानैलथ' नोङो गासै बो सुबुंफोरखौहाय सुबुंफोरखौहाय बिसिनि उदैखौ सुफुंनाया गोरलै बाथ्रा नंलिया नालाय दाना । खारन औ गोबां अनजिमा खौ खम समनि गेजेराव आबाद मावनानै दिहुननांगौआबो गोब्राब बेनि थाखाय ओंखायनो मा खालामो आथिखालाव सुबुंफ्रा आबाद मावनायावहाय गोबां बिबांनि मुलिफोर बाहायसै आरो । जेरै हायावहाय इउरिया हासार होनोसै ओमफ्राय गोबां हासार गुबुन गुबुन बेसादनि हाखौहाया हासार गोनां खालामनानै बाव बेहाय माइफोर बा माबा मोनसे आबाद गायसै आरो जायनि जउनाव मा जाखो माइराथ' आबाद बादफ्राथ' मोजां जानोसैर ग्रोम ग्रोम जानानै फिथाइ बायदिसिनाफ्रा गिदिर गिदिर थायोसै नाथाय बे आबादावहाय जों गोबां मुलिफोरबो बाहायबावो जेरै एम्फौ थैनायनि मुलि आरोबाव बिबार बारनायनि मुलि फिथाइ देरनायनि मुलि बेफोर गासैखौबो बाहायो आरो । दा बे बाहायनाय मुलिफोरादि जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां बेफोरखौ जों जायो आरो जों जायोबा जोंनि देहा सोलेराव मा देर बिराद बिस गोनां बेसादफ्रा हाबलांबाय थायो बेबायदिबो जोंनि देहाफ्रा गाज्रि जायो । बे मानि थाखाय जाखो जोंनो बाहायफिनबाय आरो बेखौ मा जोंनो गाज्रि बेसाद बाहायनानै बा माखासे बिस गोनां बुस्थुखौ बाहायनानै जोंनो बिसखौ जा फिननाय बायदि जाबाय आरो बेबो मोनसे गेब्रेंनाय आ दारनि गेब्रेंनायाव गोग्लैबाय आरो बियो । आदारनि गुबुंले जानाय आरोबाव मा जाखो जोङो हा साराव होदोंसै हय हायावहाय बे हासार होनाय हाया ओरैबायदि जोङो आर्टिफिसियेल बा जोङो नेसारेल मोननाय हासारखौ जों बाहायबावो बेहाय मिथिंगायाव मोननाय हासारखौ जों दा बाहायलिया आबाद गायनो थाखाय । जो गोदो गोबोरखि बायदिसिनाखौ बाहायोमोन ओ दाखोर दालानि सेवनाय बेसादखौ नाथाय दानि जुगाव बेखौ बाहायनाय जालाय एखेबे इउरिया हासार बबेबा कलकारखानायाव बानायनाय हासार बेफोरखौसो बायनानै आबाद गायो नालाय हाया ओरैबायाददि गाज्रि जालांबाय हानि थामोन थाया बा हानि रास सायनिक गलायनाया बारा जालांबाय आरो । बेनिखायनो मा हायाहाय बिराद बिस गोनां जाबाय । हायाव नोङो बिदि एम्फौ एनला थानायखौनो नुला इयुनावहाय आबाद जायो बेखौ नुहुरा आरो। बेवहाय मानोना जेसेबां हायाव गावनि सारखि दंमोन हासार बेखौ बियो खोमानानै लाबाय । दा बेबायदिनो हायाबो गेब्रेंगासिनो दं आरो नङा होमबा नोंथां दा गेब्रेनायाथ' अनेक रोखोमनि दंखायो जों मिथिगौ दैयाबो गेब्रें दैयाबो गुबुंले जायो बाराबो गुबुंले जायो बेबाय दिनो हायाबो गुबुंले जायो सोदोबाबो गुबुंले जायो दा मोनफ्रोमबो गुबुं लेयानो जों मानसिनि थाखायनो जाजोबनाय होनना सानना लानो हागोन आरो । नोङो जिब जुनारफोरा आथिखालावहाय मानसिनि थाखायनो अनेक खस्थ' सहायनांगौ जाबाय मानोना मानसिफ्रा जोङो गोबां गुबुंले बानायबाय जिब जुनादफोरा बेस रावफोर बिसोरहासो जोंनि गुबुंले खालामनायनि थाखायनो खस्थ' मोननांगासिनो आरो नङा होमबा थां औ जेरै फिफां लाइफ फांखौ दानफायना होजोब्बाय जोङो नांगौ जानायखाय जोंहा बे फिफां लाइफाङाव जिब जुनारा थायोमोन हाग्रा बंग्रायाव जिब जुनारा थायोमोन दा बिसोरना थाग्रा जायगाफ्रानो गैला आरो बेनि थाखायनो गासिबो खम जालांजोब्बाय आरो गुबुं होजोब्बाय आबहावा खौनो बेबायदिनो जों गुबुंले खालामगासिनो आरो आबहावाखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
दा नोंथाङाबो आबहावा गुबुंले जानायनि सायावहाय फंनैसो बुंहरनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन। आङो नंगौ नोंथां आं नोंथाङा बुंनाय बायदि हा गुबुंले जानाय सायाव नोंथाङा फोरमायलांबाय आङो दा गुबुंले जानायनि स याव बुंनो सानदों आङो बार बारनि सायाव बुंनो सान्दों आरो नोंथां। बार गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला जों मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां? जों लानाय अक्सिजेन नङा होमबा अक्सिजेन बेफोरबो जों मोनथिनाय मिथिखायो आरो नुनो मोनो गोबां जायगाफोराव गोबां सिटि टाउनफोराव नङा होमबा नोंथां बारफोरा गोबां गुबुंले जाबाय जायनि जाहोनावहाय हां लानो थाखाय गोबां सुबुंफोरा माने खस्थ' जादों आरो दिनैनि दिनावहाय न' सिंनिफ्राय जायगा जायगा बुंनो थाङोब्ला न' सिंनिफ्राय ओंख खारनो हायै बेफोरबायदि सिटुवेसनबो जादों नङा होमबा नोंथां थासारियाव गोलैनांदों मानसिफोरा जेरै दैफोरनि खोथाखौनो होन नोंथां बा मुम्बाइ बा जोंनि खाथ साखाथियाव थानाय गुवाहाटि नोगोरमा बेफोरावबोथ' बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिनांगासिनो दङ नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नोंगो।
आरो बेफोरनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां गारि मथरनि होंगो दोंगो गारि मथर बांनाय फिफां लाइफां खमायलांनाय नङा होमबा नोंथां? फिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां गोदोनिफ्राय दानफायबोयै दानफायबोयै बेफोराव जों गोदिद गिदिर इन्डास्ट ट्रि गोदोत गिदिर कम्फानि नङा होमबा बेफोरबायदि खालामबाय नाथाय जोङो बेफोर खालामबाय खालामबाय जेबो नङा नोंथां बेफोर जौगाथायनि थाखाय नांगौ नङा होमबा? जौ सेहेराबोथ' जो टाउन सिटिफ्राबोथ' जौगा नांगौ नङा होमबा नोंथां? नाथाय बेनि बदलै जोङो फिफांफोरखौ गायफिननो रोङाखै। जों फिफांफोरखौ जों माबाब ओ मा होनो बेफोरखौ नोंथां ओ जोम लाबोफिननो रोङाखै जायनि जाहोनाव औ गायफिननो रोङाखै। जायनि जाहोनाव माने बेफोरो माने इक'ल'जिकेलि इनबेलेन्स जाबाय आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
थाखायनो बेफोर जाबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथा ओ गारि मथराथ' गोबां होंगो दोंगो जाब बाय नङा होमबा नोंथां मोनसे न'खरावनो गंब्रै गंबा गाहाम दंसै नङा होमबा नोंथां ओ साफ साफा गंफाग उम साफा गं आरो गारि बाइकफोरखौथ' बुंनांला नोंथां उम बारासो थायो नङा होमबा दा बेफोरनि जाउनावबो माखासे ओ जोंनि हां लानाय अक्सिजेन बा बारहावाया गुबुंले जागासिनो दं आरो नोंथां। आब' सु आरो नोंगौ नोथो नोंगौ सुबुं सानख खोआ बार जाबाय नङा होमबा नोंथां सुबुं सानखो बारा जाबाय होननानै गुबुंले जाबाय होननाथ' थाबाय जाया ना नङा होमबा नोंथां बेनि थाखाय जोङो साननो हानांगोन गारिफोरखौ जों बोरै खमायलांनो हायो नङा होमबा बिफां लाइफांखौ जों बोरै गायनो हायो गारि मथरखौ जोङो बोरैबा ओ मा होनो उखुन्दै गनायनिफ्राय बोरैबा जों इलेकथ्रोत खारफोर बा इलेकथ्रिक बा बाय बेफोरबायदि जों खारेन्टजों जानाय बा सलारजों जानाय बेफोरबायदियाव जों बोरै खनभार्ट जालांनो हायो नङा होमबा नोंथां बेफोरनि सायाव जोङो साननांगोन आरो। अब्लासो जोंनि पुलुसनखौ जों खगायलांनो हागोन आरो नोंथां आरो हागौमानि सुबुं माहा रिया मा खालामनांगौ नोंथां गावनि पार्सनेल बा प्राइभेट गारि अन गारिखौ बाहायनायनि सोलाय जोङो पाब्लिक गारियावहाय बांसिन कन्भार्त जालांनांगोन नोंथां जेरै बासखौनो ओम होन बा ट्रेनखौ खौनो होन बा मेट्र' सिटिफोराव बेफोराव जोङो कनभार्ट खालामनांगोन आरो नोंथां अब्ला मा जागोन जोंनि होंगो दोंगो गारि मथरफोरा ओ ट्रा फिक जानाय बेफोरो खमायलांगोन आरो नोंथां आरो लोगोसे फार पुलुसनाबो खमायलांगोन
खमायलांगोन औ।
सायाव गोसो होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे पाब्लिकफोरखौ पाब्लिक गारिफोरखौ जों बांसिन इउस खालामो गावनि पार्सनेल गारिफोरखौ इउस खालामा। लासे आरो लोगोसे खाथि खा खाला जुदि ओ जायगायावनो थांनांगौ जायोब्ला जों साइकेलफोर इउस खालामनो हायो नङा हमबा नोंथां। आरो लोगोसे जों थाबायनानैबो इउस खालामनाय नुनो मोनो जोङो जेनेबा जा पान गोबां रासिया गिदिर गिदिर जाय सुइजारलेण्ड गोबां गिदिर गिदिर कान्ट्रिफोर जाय डेभेलप डेभेलप कान्ट्रि नङा होना नोंथां बिथांमोनानो बेबायदि खालामो साइकेल सालायो सोरबा पाब्लिक गारिजों थाङो आरो सोरबा हानाय खिनिखौ आरो सोरबा थाबायो आरो। जाहाथे ट्राफिक जाया होंगो दोंगो खम जायो बेनि थाखाय बांसिन मानसिफोरा बेब'स्था खालामो आरो बिसोर थिग बेबायदिनो जोंनि जायगायावबो जोंनि सेहेर जोंनि टाउन जोंनि सिटिफोरावबो जोंबो बेफोरबादिखौ खालामनांगोन आरो नोंथां अब्ला जोङो एसेब्लाबो जोङो पुलुसन जानाय आबहावा गुबुंले जानाय बा बार गुबुंले जानाय बेफोरनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन आरो।
रैखा मोनगोन औ नंगौ नंगौ
नोंथां थिग बेबायदिनो आरो गोबां दंबावो नोंथां गुबुंले जानायाथ' नोंथां होननाय बायदिनो हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय सोदोब गुबुंले जानाय आरो गोबां रोखोमनि दंबावो नङा हमबा नोंथां नाथाय जोङो आं समनि आंखाल नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां गासिबो।
जाबाय औ अब्ला जों इयुन समावहाय सावराय
औ नंगौ नोंथां जिहेतु दसे समावनो गोबां गेब्रेंनायनि सायाव सावरायबाय जोङो ओ गेब्रेंनायनि सायाव सावरायनांगौबाथ' नों गोबाव समबो नांगौ। बेवहाय द बिदिनो एफा खमनि समाव जों सावरायजोबनो हाया बे समाव सावरायनानै बे बाथ्राखौ जोङो सानजों एक्सेन्स खालामलायबाय आरो बे बाथ्राखौ सावरायनानै आंनो गोबां बा थ्रा मिथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
नोंथांनिसिमबो गो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नोंथां औ दे दे नोंथां।